औ खुलुम-
औ खुलुमबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन हामलायथिखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां आं नोंथांनो कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं माखासे गोनांथि गोनां खोथाफोर सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन नामा
औ नोंथां होनो हागोन दे
आं दा नोंथांनाव गाननाय जोमनाय आरो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नोंथांनाव सोंनो सानदों नोंथाङा फोरमायना होदो अननानै
उम
सुबुं गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै आं सावरायलायनो सानदों जेनेबा बर' हारिया गाननाय जोमनायफ्राव मेगनाव नांथाव जि जोम सना रुपानि गहेना खानाय खाथबनाय बेफोरो गासैबो जेनेबा गाननाय जोमनायाव गोग्लैयो आरोना बिसोरो बर' हारिनि गाननाय जोमनायाव हौवाफोरनि बेलायाव फाराग एबा गुलाय गुजाय बेखौ नुनो मोना हौवाफोरा गामसा गामसाखौनो बाहायो आरो गामसाखौ गोदोनि मानसिफ्रा लेंथि सारामाय थेबोमोन दानिया नाथाय गोदोनि सारामाय थेब गोदोनि बायदि सारामाय थेबलिया आरो अब्लाबो हाबा हुखा फुजा होनाय बेफोराव सारामाय थेबनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय बर' हिन्जावफोरनि गाननाय जोमनायाव ओनसोल लायै ओनसोल फाराग बेखौ नुनो मोनो आरो बर' हिन्जावफोरनि गेजेराव दख'नाखौ मोननै रोखोमै गानो अग्रं दख'ना आरो लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'नाखौ गाहायै कामरुप दरं सनितपुर दुुधनै बायदि ओनसोलाव ओनसोलनि दाब दाब जायगायाव जेनेबा न'आव थानाय एबा मावनाय दांनाय समाव गाननाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो नाथाय गानब्लाबो फुजा एबा समाजनि हाबा हुखाफोराव आरो आलासि दुमसि जानो थाङोब्ला लांगा दख'नाखौनो गाननाय बेखौ नुनो मोनो आरो बेफोर गाननाय दख'नाफ्राव आगर एरखांनायाव बर' हिनजावफ्रा जोबोद आखा फाखाथार आरो बेफोर आगरफोरखौ बर' हिनजावफ्रा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लायो बेनि अनगायैबो गोबां आगरनि मुं मुङावनो मिथिंगानि बायदि मुंजों गोरोबफानाय जेरै हाजो आगर थाइगिर बिबार फारौ मेगन दावउराइ मोख्रेब दिंखिया आग'र बायदि बायदि बेफोरखौ आगर एरो आरो बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो आगर आखायाव जोबोद आखा फाखाथार बिसोरो अख्राङाव दाउ बिरलांनाय बेफोरखौ नुब्लानो बिसोरो आगरखौ एरनो हानाय गोहोआ दंमोन आरो
ओ हाबानि समाव हिन्जाव गोदाना बायदि गाबनि खुन्दुंजों एरनाय दख'ना थावसि जेनेबा बेफोरखौ गानो आरो खुन्दुं लुनायावबो बर' हिनजावफ्रा जोबोर आखा फाखाथार बेसोरो खुन आरो फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुं लुनानै बेफोराव गाब गानानै दानानै गानो आरो बिसोरो गाबफोरखौनो गाबफोरखौबो आरो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय फिथाइ सामथाय बेफोरनि ओ बेफोरखौ बुथुमनानै गावसोरनो गाबखौ बायदि रोखोमनि गाबखौ गानानै ओ दानानै लानानै गाननाय बेफोर खौ खालामोमोन आरो ओ गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै आरो आं सुबुं संनाय खावनायनि सोमोन्दै सावरायबावनो सानदों ओ बर' हारिया संनाय खावनाय ओ हाबायावबो जोबोद आखा आखा फाखाथार आरो मा मैगंजों मा होनानै सङोब्ला गोथाव जायो बेखौ बर' हिनजावफ्रा मोजाङैनो मिथिगौ आरो गाहाय बर'फोरनि संनाय खावनायखौ मोनद' बाहागोआव खालाम ओ राननाय बेखौ जों मिथिनो मोनो जेरै एवफ्रामनाय फ्राम फ्राम गोरान एवनाय सिदोब सि दोब एवनाय जब जब बिदै दोननाय लाव लाव बिदै दोननाय दोननानै संनाय आरो मेंनाय बेफोरखौ जेनेबा संनो हायो आरो बर'फ्रा जायखिजाया ओंख्रियावनो बांद्राय बिदै होनानै सङोब्ला गो थाव संनो रोङि हिन्जाव होननानै ओ साननानै लायो आरो ओंख्रियाव जब जब बिदै दोन दोननाय संनाय बर'फोरनि खान्थि ओंखायनो बर'नि रावाव दङ संनो रोङोब्ला ओंख्रिया जागोन सोरलाव सोरथाव संनो रोङाब्ला एसेयावनो जागोन गोथाव सङो ओंख्रि संनायफोराव गोदो बर' हिनजावफ्रा दानि मुगानि बायदि मस्ला मस्लि होनानै सङामोन आरो मस्ला महरै मिथिंगानिफ्राय थोंजोङै बुथुमना मोननाय माखासे बिलाइफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो बर'फोरनि गुबै ओंख्रियानो जाबाय जेनेबा अनला ओंख्रि आरो ओ बे ओंख्रिखौ संनायाव खारदै होनानै सङो आरो बेयाव थावबो होआ हालदैबो होआ ना बेदर मोनोब्ला गाहामैनो बर'फ्रा अनला खारदै जायो आरो बे खौ बर'फोरनि खननाय खुगा मेथाइआव खोनानाय बेखौ नुनो मोनो जेरै दां दुबुलि दपला बर' मस्ला ना बेदर मोनजाबोला खारै अनदुला बे मोनसे ओ खुगा मेथाइ आरो ना बर'फोरनि सबाइ ओंख्रियाव गंगार दुन्दियानि बिलाइ आरो हाइजें बिलाइ होनानै बर' हिनजाव फ्रा गोथाव संनो रोंसोगारगौ आरो ना माइसुन्द्रि रोदा संफेरा बेदर आरिफोरखौ जायखिजाया जाया ओंख्रियाव होनानै सङो ओ बुराव बाथोनबो बिसोरो बर'फ्रा जा देनानै जानो रोंगौमोन आरो खानथिसा नोरसिं आरिया गुजुनाय गगा मोननायाव मोजां थार मैगं आरोना नेवलाय बेदर एन्जर बेदरफोरा नोरसिं बिलाइ होनानै सङोब्ला गो गोथाव जायो आरोना बेखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो मिथिगौ बेबायदि आरो संनानैबो जायोमोन आरो बिसोरो उम बर' हिन्जावफ्रा ओ साम' ओंख्रिखौबो जोबोरैनो गोथाव संनो रोंगौ साम'खौ अनला नङाब्ला सबायजों संनानै जायो नास्राय ना गोरि बायदि नाफोरखौ थाइगिर बे गोरानजों बिदै खालामनानै जायोब्ला उदैनि बेरामाबो साफ- साफा जायो होननानै बिसोरो मिथिखागौ आरोना आरो बेबायदिनो संनानैबो जायो उ सिब्रु
अल'दर दै दौस्रेम दाउ फेन्दा लाफा सायख' आरि मैगंफोरा बर'फोरनि गोथाव जाग्रा मैगं आरो बेफोरनि अनगायैबो बर' हिनजावफ्रा लाइ बिलाइयाव जुनानै ना गोरलैखौ मेनाय ना सावनानै गन खाथि फिसाजों नाखौ एरखा एरखा साफा खालामना जाय जानायनि गेजेरजों बर' हारिनि संनाय खावनाय आरो जानाय लोंनाय हारिमुनि जौगानो नोरसोनथियाव रोखायै बेरखांनाय बेखौ नुनो मोन्दों आरो आंनि नोंथांजों सावरायनाया एसेनोसै नोंथाङाबो आंजों माबाफोर सावरायनायनो मोन नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथांनि फोरमायथिनायखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा दि खम समनि गेजेरावनो एसेबां मानि बिबुंथि होलांबाय बेनि थाखाय आं नोंथांखौ साबायखर जासियो दा आं आंनि बुंनो गोनां आयदाया जाबाय बांग्रिं मावनाय एबा बांग्रिं बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायलांनो सानदों बांग्रिं होननानै बुङोब्ला बियो मोनसे मिथिंगायारि खैफोद जानो हागौ दासिमाव बयनिख्रुइ बेबायदि गिदिरसिन खैफोद होननानै बुङोब्ला बांग्रिं मावनायानो जायो मानो होनोब्ला बियो जोबोद फोजोबस्राङारि जायो बे बांग्रि मावनाया गुबुन गुबुन जाहोनाव जायो नोंथां बांग्रिं मावनायनि बयनिख्रुइ गोनांथिसिन एबा गाहायसिन जाहोना जाबाय सिलर दावथ्रोदनाय जायखौ इंराजियाव फ्लेट टेक्टनिक होननानैबो बुंनाय जायो बे सिलर दावथ्रोदनायनि जाउनावनो बांग्रिं मावनो लायो सिलरफोरा जोबोर गुवार गुवार जायो सिलर मोनफायानो गंसे हाद- दरमा गाहामजों समान जायो अब्ला साननानै नायनो हायो नोंथां जुदि बे सिलरफोरा हादरमा गंसेजों समान जायोब्ला अब्ला बै गंनै सिलरजों नां दावथ्रोदलायनायाव मोनसे सिलरा गुबुन मोनसे सिलराव बारखोहोयो आरो मोनसे सिलरा मोनसे सिलरनि ओ जों नांजाबलायो अब्ला बेबायदिनो बे सिल' दावथ्रोदनाय एबा सिलर नांजाबलायनाय बेनि थाखायनो बे बांग्रिङा मावो आरो बेनि अनगायैबो माखासे जाहोन हिसाबै जेरै अर्गें बेरफ्रुनाय बेनि थाखायबो बांग्रिं जायो अरगें बेरफ्रुननायनि जाहोना जाहैबाय हा सिङाव थानाय जोबोद गुदुंथार बिदुं जाय हा सिंनि दुंथायखौ द' रोजा डिग्रि सेलसियास होननानै बुंनाय जायो बेवहाय जुदि दैफोर गलाङोब्ला बै अरें हाजो बेफ्रुनाय जायो बे अरगें हाजो बेफ्रुनायनि थाखायबो बे बांग्रिं मावनाया जायो। आरो हा सिङाव दैया सरमायलाङोब्ला बे सेरमाय लांनायनि जाहोनावबो बांग्रिं मावनाय जायो मानो होनोब्ला हा सिङाव बे दुंथाया जोबोद गोबांथार बेखायनो आरो जुदि बे दैफोरा हा सिङाव मोनहैयोब्ला बेबायदिनो बांग्रिं मावनाय जायो नोंथां बे बांग्रिं मावनाया मोनसे जिहेथु बेखौ ओ सिगांग्रो बुंग्रोनो हाया बेनि थाखाय जोङो सिगांग्रो गाव सांग्रांथि थानाया जोबोद गोनांथार। बेनि थाखाय जोङो न' बां लुनाय गुबुन गुबुन ओ
मुवा बेसादफोर बानायनाय बेफोरनि दानाय जेरै दालाङानो होन न' बाङानो होन गारि मटर आरो लामा सामा बेफोर गासैबो बिथिं बेखौ जोङो मोजाङै नोजोर होनांगोनदि जाहाथे बै बांग्रिङा बेखौ जेबो खहा खालामनो हाया बेनि थाखाय जोङो साननो हनो नांगोन। बेबादिनो गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरखौ गोरों गोरा इन्जिनियार एबा न' बानायगिरि बिसोरनि सुबुरुन लानानैसो जोङो न' बांफोरखौ लुनो नांगौ गेदेर गेदेर बिल्डिंफोरखौ लुनायावथ' बिसोरनि सुबुरुन गैयाब्ला लुनो नाङा। आरो न' लुनायनि माखासे मुवा फोरा खम बेसेननि जानो मोननाय नङा मोजां रोखोमनि गोबाव जोरथाय थांनाय बेफोरबायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ बाहायनो नांगोन नङाब्ला बैफोर मुवाफ्रा एबा सम्पतिफ्रा बे बांग्रिंजोंनो खहा जालांगोन बेयो रोखा नोंथां।
उम
दा बांग्रिङि जिहेथु जोबोद खैफोदारि बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगौ बांग्रि मावनाय समाव जोङो। लांदां जायगायाव थानांगौ आरो हागौमानि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव दोरदनांगौ। गेदेर गेदेर बिफांफोरनि सिङाव थानो नाङा आरो गेदेर गेदेर न'फोरनि सिङाव थानो नाङा बेफोर जाबाय बांग्रिं मावनाय निफ्राय बारग'नायनि माखासे राहाफोर बेनि अनगायैबो बांग्रिं ओ जानाय समाव जोङो खारलाबायनो नाङा। बेफोरनो बांग्रि मावनाय माखासे बिनिफ्राय बारग'नायनि राहाफोर नोंथां। दा आङो नोंथांनो बांग्रि मावनायनि सोमोन्दै ओ बे सुंद' फोरमायथिखौ होनाय जाबाय नोंथां दा बेखिनियावनो आंनि बे फोरमायथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन नोंथां नोंथाङा खोनादों ना नोंथां?
औ नों